औ नोंथां मा खालामगासिनो दं दालाय
आं ओरैनो दङ'
ए आंबो नै ओरैनो जिरनानै दङ'
औ नंगौ नामा
औ नंगौ ओमफाय जोंना दिनै लायरायनायनि खार'नानो जाबाय माबा बे थास' बिसं ओंख्रिखौ थास' बिसं ओंख्रिखौ बोरै-बोरै सङो-सङोमोनलाय एसे मिथिबा फोरमायना होदो दे नोंथांआ
थास' आयथिंखौ थास' बिथ'राय होनदों नामा
औ बे दंफां खिलिनाय दालाय गोरलै खिलिनाया बिसंबो होनो दंफांबो होनो सोरबा-सोरबा
अ बेखौ औ फारसआवनो खाना लायबाय
औ
खाना लायनानै आरामनो सुबाय आरोना बेखौ जाहाथे बिनि आथा नांनायफ्रा आथाफ्रा मोजाङै खारबाय आरो ओमफायो सुनानै बेखौ एसे मिजि-मिजि हाना लाग्रोयो आरो फास्टावहाय हाना लाखांनानै दैखौ एसे सरद होबाय आरो आरामनो
उम उम
सारायखौ अराव जानबाय
औ
खौ जानानै गुदुं खालामबाय ओमफ्राय थावखौ सेरनानै होबाय। थाव सेरना होनानै गुदुं खालामबाय थावखौ। बेयाव नोङो थावआवहाय पियास होनोबा होनो हागोन आरो ना। होआबाबो जायो ओमफाय जिराफोरबो होनो हायो होनो गोसोबा। मस्ला जिरा बेफोरबायदिखौ आरो ओमफ्रायो होआबाबो जायो आरो। आंथ' होयो आरो बिदि होबा मोजांसिन जायो ओमफ्राय
औ
ओमफाय थावा दुंबाय नालाय पियास होनांगौबा होबाय ओमफाय बेयाव पियासखौ एसे खामस्रो होबाय। खामस्रो होनानै बे थास' बिसंखौ होना होबाय। ओमफाय आरामसे एव स्रोबाय एवस्रोनानै एसे दसे खोबाबनानै होबाय आरो ना गावनि आथाफ्रा जेनेबा रान-राननानै मोजां जायो।
उम
ओमफ्राय बिनि उनाव दसे खोबनानै होबाय संख्रि हालदै बायदिसिना होनानै ओमफ्राय। दसे खोबाबनानै बोखारबाय बोखारनानै दैबो होनो हायो दै गुदुंफोरखौबो होनो हायो। फ्राय गोसोबा माइरं रन्दैफोरखौबो होनो हायो आरो ना
औ औ
दै होयोबा गोथावसिन जायो। बेनिखायनो होनाय जायो आरो ओमफाय था-आथाया रा खांनानै माइरं रन्दै होनोबा होदो दै होनोबा होदो ओमफ्राय सोबनानै होदो एसे गोबाव खोबना होदो आरो आरामसे रूइसानदि ओमफ्राय बिनि उनाव रुइखांबाथाय ओ एसे सानानै होदो। बेनि उनाव साना होखांनानै गेब्लेबाथाय। नों मा होनो गोसो होदो आरो ना ना होयोना ना गोरान होयो ना बेदर होनानै जायो नोंनि गोसोसै आरो। बेनि उनाव होदो होनानै आराम खोबनानै होदोलाय। खोबना होनानै आराम गोदौ होदो गोदौ होदो गावनि रस ओंखारजासे।
ओमफ्राय जां गोबाव एसे संनानै ओ साखिनायदो आर ना।
उम।
गोथाव जादोंना जायाखै साखिनानै नायदो। संख्रि बानलुफ्रा मोजां नांदोंना नाङाखै।
औ।
बे साखिनानै मोजां गोथाव जाबायबा संख्रिफ्रा मोजां जाबायबा। खांनानै दोनदो आरो।
यानो आरोना नोंथां।
माने
बायनानै होदो।
माने आंनो संफेराखैमोन नालाय थास' बिस ओंख्रिखौ। आं रोंनायाथ' रोङा ओंखायनो नोंनाव सोंबाय आङो।
अ नंगो नामा?
औ औ मानसिफोर संनायखौलाय मोनजाबाय आरो
एबानि बिदि जादो आरो ना नोंथां एबारनिफ्राय बेबायदि संनानै जादो
औ मिथिखाबायना एबार मिथिबाय बिदिनो संना जासिगोन आं एबार
ओं जोबोद गोथाव जायो जानायालाय बेबो ओंख्रिया गोदोनिफ्रायनो संना जा जाखायो बेफोर मैगंफ्रासो जेबो बेमार जाया देहाफ्रावबो न' खाथियावनो खाबानो मोनो न' जिं जिङावनो मेरला ओंखारलाबायनाय नालाय
खाब्रबला बायनानै जाबानो मोनो बायनानै जालां जानांलायनाय गोनांथि गैया आरोना
उम
बायनानै जानायफोराव अनेक बायदिसिना थायोना मुलि होनाय माबा होनाय मा मायाबा मायाबा एसेयावबा लेथ्रा जायगाफोरनिफ्राय खाना लाबोनायबो जानो हागौ नालाय
औ औ
न'खरावनो खानानै जायोबा मोजांसिन जायो आरो
उ उ उम जानोलाय गोथाव मोनो खिन्थु संनोसो रोङा मालाय सं अनेख जाबाय बो संनानै जाफेराखै दिनैसिम
औ खोनादों नोंथां
ओमफ्राय नोंथांमोनहालाय ओरै आं ओरै नानै दङ गरम साना बोथोराबो
औ नंगौ नोंथां।
माइ गायनो जाथगौ ना जाथ'आखै नोंथां मोनहालाय?
गोन ओमफ्राय आरो दंबावो आरो ना गायनांगौआनो।
गुर'माव गायनो हादोंना?
मा होनदों?
गर'माव गायनो हादों ना सान्दुंआव नोंथांमोनहा?
गायाबानो उफाय गैया नालाय बेजोंनो जिउ राहा खुंबोनाय।
ओ
बोसोरै बिदिनो गायै फुयै बेजोंनो जाबोयो जोङो।
उम औ औ
जेबो राहा गैया नालाय। खेथि मावनानै जायाबानो जाया।
उम उम गाव गाव मावनानै जानायासो मोजां मालायनिफ्राय बायनानै जानाया बिराद मेडिसिन होयोना दाना
गौ नों नों थिख खोथाखौनो बुंदों।
जोंहा देग्लायायो माइब्रा माइबो गायदों। ओमफाय रनजिथबो गायदों जोंहा।
ओ ओ। मागोआव फिथा जानो थांनांगोन माथो नोंथांमोननाव माइब्रा गायदोंबा।
औ फैजागोन नोंथां।
औ खबर हरोबानो जाबाय जानाय टायमाव सिरि सिरिनो जाखोमा नांला।
औ हरगोन दे नोंथां। मा रोखोमनि फिथा जानो नोंलाय? फोरमायहरनो हागोनना एसे
उम जाजागोन एनथाबफोराबो जाजायो माबाखौथ' फिथा लावदुमखौथ' मागोआव मोनजाया होननाय खोनादां।
आङो मा मा फिथा बानायनो रोङो खोन्थानोसै नोंथांनो।
औ दे खिथा ना लायलाय एसे
आङो फिथा एनथाब बानायनो रोङो।
उम
ओमफाय दैनि सिथाव बानायनो रोङो।
उम
थावनि सिथाव बानायनो रोङो आरो ना।
ओ औ
बेखिनियानो। बेखौनो सावना जाहोगोन आङो। नोंथाङा जोंनि न'आव फैयोब्ला।
औ औ थांजागोन दे मागोआव नों खबर हरबानो जाबाय। खबर हराबाथ' बोरै थांनो ना नोंथां।
औ नंगौ खबर हरगोन दे।
जानाय टायमावल' जानानै सिरि थानाङा नोंथां मोनहा।
औ
आंबो फिथाखौलाय एसे हो
मा होनदों मोजां खोनाखायासै नोंनि सावोन
गायनाय फुनाय जोबबाय नामा होनदों?
गायनाया जाथवाखैनो नोंथां जोंहा। गायनायानो जाथयाखै। अखाबो हाबाय थादों ना ओमफाय दैयाबो बाना जागासिनो नालाय।
अ
देनां बयनोबो लासावसो गायनोसै जुलाइनि लास्ट फोराव। दै रानबा
नोंथांमोना?
औ औ
अ
दैनि थाखायबो एसे उसुबिदा जायोना। अखाबानो दै देरो अखााबानो दै देरो आरो सानदुं गुबा राज्रिं जोबसैलाय। ओरैबो जाया ओरैबो जाया हाबाबो गायजाया सान्दुंबाबो गायजाया।
अ बेबायदि कन्डिसनाव दङ नोंथांमोननि जायगायाव।
औ औ नोंथां। ए न खाथियाव दङ फिसा दं बेनो। लोमला ला फैजोबो एसे अखाबानो।
जोनिफ्राय फैनायना बे दैया
अ नंगौ नामा नोंथां।
औ औ
उम
नाबो मोनो ना
अ बिदिब्ला मालाबा बे सेरनि नाखौ जानो थांगोन दैे। लेंहरबानो जाबाय आंखौबो।
ओ औ फै दे आं खबर हरगोन। जोंना समा जोबना फैबाय नामा नोंथां।
हो
जोंहा समा जोबनानै फैबाय खोमाना नोंथां दोनथलाय बिदिबा।
दे बिदिब्ला दोनथलायसै ना? औ दे
टुट